हेलौ
हेल' नोंथां
औ नोंथां
औ आसा थाबाय जे नोंथाङा मोजाङैनो दं होननानै
औ नंगौ नोंथां मोजाङैनो दङ आङो
नोंथां मोननिथिं बोथोरफोरा मोजाङैनो दंना
बोथोराथ' दासान्दि मोजाङैनो दङ नोंथां
औ मोजां दे मोजां
औ
औ जिनै जों औ दे नोंथां बुं
मानोबा कल खालामदोंमोन नोंथां?
औ माने दिनै ओ जोङो आं नों नोंजों लोगोसे ओ बर' हारिनि सोमोन्दै आबाद बर' हारिनि आबाद मावनायनि सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन आरो।
औ सावरायनो हागोन दे नोंथां बेथ सावरायनो गोनां मोनसे जोबोद मोजां आयदाखा। नोंथाङा जुदि आंजों बर'फोरनि दोरोङारि आबाद मावनायनि सायाव नङा होनबा नोंथां?
औ नोंगौ नोंथां।
औ सावरायनो हागोन दे नोंथां। आंबो नोंथांजों बे आयदानि सायाव सावरायनायाव मदद होफागोन दे।
औ जागोन दे नोंथां।
अब्ला दे नोंथाङा बुंदो।
ओ बर'फोरनि गेजेराव ओ आबाद मावनाय खान्थिया ओ आबाद मावनाय खान्थिनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे सावरायनो होनो हागोन नामा?
नोंथांनिखौ मोजाङै खोनाफैयाख्सै नोंथां।
औ हेलौ
हेलौ
औ खोनाबाय
औ खोनाबाय दे नोंथां दासो।
औ माने आं सोंदोंमोन जे ओ बर'फोरनि आबाद मावनायनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे सावराय ओ फोरमायनो हागोन नामा? ओम
आबाद मावनायनि सायाव ना नोंथां?
औ नोंथां
नोंथाङा आंनिखौ बर'फोरनि दोरोङारि आबाद मावनाय होननानै बुङोब्ला गोदो गोदायनिफ्राय लानानै जायफोर माखासे आदब खान्थिनि गेजेरजों बर' हारिनि सुबुंफोरा माखासे दोरोङारि आबाद मावनायाव नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ लानानै माव बोनायखौनो दोरोङारि आबाद मावनाय होनै होननानै बुंनाय जायो। नङा होनबा नोंथां?
औ नोंगौ थारैनो।
हारिनि बर' हारिनि थांनानै थानायनि गुदि राहा लामायानो जाबाय आबाद मावनाय बेनिखायनो बर'फोरखौ आबाद गाहाय हारि होननानैबो बुंनाय जायो। ना नोंथां?
औ नोंगौ नोंथां।
बाज नोंथाङा जुदि बाव मिथिनो लुगैदोंब्ला आं फंनैसो फोरमायनोसै। जोंनि ओनसोलाव जोंनि ओनसोलनि बादैनो आं नोंथांनो फोरमायनोसै। जोंनि ओनसोलाव दासिमबो बर' हारिनि सुबुंफोरा मोसौजोंनो आबाद मावनानै जायो। मोसौ फिसिनानै मोसौजोंनो दुब्लि फोथाराव हालेवनानै बायदि रोखोमनि आबादफोरखौ मावो। बेफोरनि गेजेराव माइ आबादानो गाहाय नोंथां। मानोना बर' हारिनि सुबुङाफोरा जोंनि ओनसोलाव माइ आबादखौनो बांसिनै मावनाय नुनो मोननाय जायो आरो माइ आबाद मावनायनि गेजेरजोंनो बर'नि समासाव जोंनि ओनसोलाव गोबां माख खासे नांगौ जानाय जा उखैनायनि थाखाय आदार बुथुमनाय आरो बेनि अनगायैबो माइनिफ्राय मोननाय गुन्दैजों दोरोङारि जिब जुनार फिसिनाय बादियै अमा फिसिनायावबो बाहायो आरो बेनि अनगायै बो गोबां माखासे दोरोङारि मुवा बेसादफोरखौ दिहुननो थाखाय माइआ जोबोद गोनांथार नोंथां दा जोंनि ओनसोलाव गाहायै गोबां रोखोमनि माइ आबादफोरखौ मावो बेनि गेजेराव जोसा रनजित माइब्रा माइसालि माइ माइमा माइ बेफोर आबादफोरखौ मावनाय जायो आरो बेनि अनगायैबो माखासे गोबां मैगं थाइगंफोरखौबो दासिमबो जोंनि ओनसोलाव मावबाय थानाय नुनो मोनो नोंथां नोंथाङा खोनादोंना औ दा बेफोरनि गेजे जेराव जोंनि ओनसोलाव मैगं थाइगंफोरनि गेजेराव गोरान आबादनि गेजेराव जोंनि ओनसोलाव सबाइ आबाद सिबिं आबाद आरो दालिनि आबाद बेफोरखौ गोरान आबाद महरै मावनाय जायो मेसें बोथोराव आरो मैगं थाइगं होननानै बुङोब्ला जोंनि ओनसोलाव गोबां रोखोमनि मैगं थाइगंफोरखौ मावो मेसेङाव जेरै लाइ मैगं लाफा मैगं दुन्दिया मैगं मुला मैगं बेफोर मैगंफोरखौ मेसें बोथोराव आबादखौ मावनाय जायो आरो दैज्लां बोथोरावबो गोबां मैगंनि आबादफोरखौबो मावो दैज्लां बोथोराव जेरै खुमब्रा मैगंनि आबाद फोरला मैगंनि आबाद आरो दंबावो सबायबिमा मैगंनि आबाद बेनि अनगायैबो दङ जोगोनाद मैगंनि आबाद बेफोर आबादफोरखौ माखासे गोबां दोरोङारि आदब खान्थिफोरखौ बाहायनानैनो जोंनि ओनसोलाव मोसौजों हालेवनानै मावनाय जायो नोंथां अब्ला नोंथांनि ओनसो लावलाय बेफोर आबादफोरखौ मावो ना नोंथां
औ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो बिफोरबायदि आबादखौनो मावनाय जायो जेरै माइ गायनाय दैज्लांनि आबाद ओ मेसेंनि आबाद गोरान आबाद बिफोरबायदिनो आरो जोंनि ओनसो सोलावबो बेफोरखौनो मावनानै ओ जिउ राहाखौ बर'फोरा ओ खांबोदों आरो
नंगौ नामा नोंथां
औ नोंगौ नोंथां
औ अब्ला नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलाव दैज्लां बोथोराव जे माइ आबादनि अनगायैबो फाथो आबादबो मावनाय जायो दा लाव मावगोन ना मावा
खोनायासै नोंथां
खोनादों ना थां
औ औ दास सो खोनादों औ
नोंथांनि ओनसोलाव दैज्लां बोथोराव फाथो आबादखौ मावनाय जागोन ना जाया नोंथां
औ जोंनि ओनसोलावबो दैज्लां दैज्लां बोथोराव माइ आबादनि अनगा फाथो आबादखौ मावनाय जायो बिदिनो
औ नोंथां
औ
फाथो आबाद मावनायनि सोमोन्दै फंनैसो फोरमायलाय नोंथां
थो आबाद मावनायाव ओ फाथो आबाद मावनायखौ ओ जोङो फाथोखौ गायनानै फेदेरनानै ओ जों बेखौ ओंख्रै महरैबो मैगं थाइ मैगं महरैबो बेखौ बाहायो आरो बे फाथ फाथो खौनो फोराननानै बेखौ दिरुं महरैबो बेखौ बाहायनाय जायो आरो
अ नोंगौना नोंथां नोंथाङा फोरमायनाय बादिनो जोंनि ओनसोलावबो फाथो आबादखौ मावनाय जायो नोंथां फाथो आबादखौ मावोब्ला जोंनि ओनसोलाव मोननै रोखोमनि फाथो आबादखौ मावो। गाहायै जाय फाथोखौ जोङो दुरुं महरै आरो न बां लुनायाव बाहायनो अर अर जरायनायाव बाहायनो थाखाय सेरायथै बा फाथो सिना दिहुननानै लायो। बै फाथोखौबो जोंनि ओनसोलाव मावो आरो बेनि अनगायैबो फाथो मैथा फाथो आरो फाथो गोखाखौबो जोंनि ओनसोलाव मावो नोंथां। बांसिनै फाथो गिदिरनि आबादखौनो मावनाय जायो। बे आबादखौ मावोब्ला गोबां माखासे खामानियाव बाहायो। जेरै बै फाथोनिफ्राय मोननाय दुरुंखौ बर' हारिनि मानसिफोरा जोंनि ओनसोलाव मोसौ अमा बेफोर जुनारफोरखौ फिसिनायाव खानो थाखाय दुरुं महरै बाहायो आरो बेजोंनो लोगोसे फाथो गोखाखौ आबाद मावनायनि गुदि थांखियानो जाहैबाय फाथो गोखानि बिलाइखौनो दोरोङारि नारजि ओंख्रिखौ जानो थाखाय फाथो गोखानि बिलाइखौनो जोङो खानानै फोराननानै बे खौनो नारजि महरै दोननानै थिनानै जानाय जायो नोंथां। आरो मैथा फाथोखौ मावनाय गुदि थांखियनो जाहैबाय मा जोंनि ओनसोलाव मैथा फाथोनि बिफाङा गुबुन फाथोनिफ्राय बांसिन गोरा बांसिन जायो बेनिखायनो नफोराव जेब्ला इन्जुर दुमो बै इन्जुर दुमनायाव मैथा फाथोनि बिफाङा गोबावसिन जोरथाय महरै जोंनो खामानियाव होयो। बेखायनो मैथा फाथोखौ न बां लुनायाव इन्जुर दुमनो थाखाय नांगौ जानायलाय जोंनि ओनसोलाव मैथा फाथोखौबो मैथा फाथोनि आबादखौबो मावनाय जायो।
औ मोजाङानो नोंथां औ खोनादों नोंथां।
औ अब्ला जों सानो जों दिनै सावरायनायनि गेजेरजों मिथिनो मोनबाय जे बर'फोराबो दोरोङारि आबाद महरै गोबां रोखोमनि आबादफोरखौ मावो नङा होनबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां जेरै आबाद ओ आबाद दैज्लांनि आबाद महरै माइ आरो फाथोनि आबाद मेसेंनि आबाद
समखौ नायनानै जाथसिगोन बादि मोनबाय आङो नोंथां।
औ जासिगोन दे नोंथां बिदिब्ला।
गोजोननाय थाबाय दे।
औ गोजोन्थों दे।